औ
औ नोंथांनिसिम गोजोन मोनाबिलिनि खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथाङा दा फ्रि दङ' ना?
औ नोंथां
औ औ अब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सुंद'यै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ हागोन नोंथां
औ अब्ला जोङो जोंनि हारिनि जिखिनि राव हारिमु आसार-खान्थि बिदिनो गाननाय-जोमनाय, दानाय-लुनाय, जानाय-लोंनाय बिदिनो माखासे हारिमुनि जोंनि आसार-खानथिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो सानदों नोंथांनिसिम बा नोंथाङा सिरिबाङा एसे आंजों हेफाजाब होलायदो
औ जागोन नोंथां।
औ जोंहा माने जोंनि हारियाबो मोनसे निजा आसार खान्थि राव हारिमु फोरबो बा दानाय लुनाय बा गानाय जोमनाय दंखायो होमबा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
औ माने मोनसे हारिखौ बे बुहुमाव माने सिनायथि होनोब्ला बा बे बुहुमाव माने गावखौ मोनसे हारि बा जाथि महरै बयनिबो सिगाङाव माने सिनायथि होनोबा जोंहा गिबियावनो मा नांग्रोगोन जोंहा मोनसे राव धोरोम बा हारिमु बा आसार खान्थि बा गाननाय जोमनाय बेखौ माने थानाया जोबोद गोनांथारा आरोना नोंथां माने जोङो राव गैयालासिनो आसार खान्थि बा नेमखान्थि बा गाननाय जोमनाय बेफोरबायदि गैयालासिनो जोङो जोंनि बे जोंनि जे हारि बा जाथि जों बे माने बेखौ जोंङो बु बुहुमाव सिनायथि होनो हाया आरोना जोंनो बेफोर माने
उम
बेफोरबायदि नेमखान्थिखौ बा हारिखौ माने सिनायथि होनोबा जोङो राव हारिमुखौ नांथारगोन जोंना गिबियावनो बुंब्ला जोंहा राव दङ जोंहा माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बा आबै आबौआनो जोंखौ फो फोरोंबोखानाय बा रायबाय थानाय बा रायज्लायबोनाय जोंहा निजा हारिनि बा जाथिनि मोनसे निजा बर' राव जोंहा मोनसे बे बर' राव दंखायो आरो ना नोंथां जायखौ जोंखौ जाय जोंखौ माने रायज्लायनानै बा जों बे रावखौ रायनानै माने जोङो जोंनि जा सोरबा हारिखौ जों बर' जाथि होननानै बा जोङो माने बे बुहुमाव सिनायथि होनो हायो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो दङ जोंहा माने बे रावजों लोगोसे जोंहा माने माखासे आसार खान्थि बा नेमखान्थिबो जोङो नांफादेरगौ आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे रावजों लोगोसे जोंहा माने निजा गाननाय जोमनाय बा द्रेस बेफोरखौबो माने जोंहा जोबोद गोनां आरोना मानो बुङोब्ला जोंहा बे जुदि मोनसे बे बुहुमाव माने गावखौ निजा माने धोरोम राव हिसाबै माने मोनसे सिनायथि होनोब्ला जोंहा गाननाय जोमनायाबो गोबां बिफाव लायो आरोना नोंथां माने बेबो गोनांथार जेरै हमनानै ला माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने निदजा जेनेबा इन्दि सि एम्फौ लाथा फिसिनानै गोदोनिफ्रायनो आखाइजोंनो दाबोनाय जोंहा दख'ना आर'नाइ गामसा बेबायदि जोंहा माने निजा जा माने आंगो माने गाननाय जोमनाय दंखायो आरो नङा ओमबा नोंथां जायखौ जोङो गाननानै जायखौ जोङो गाननानै बा जि जोमनानै जोङो गावखौ माने बे हारिखौ माने जोंनि बे बुहुमाव बयनिबो सिगाङाव जोङो बर' हारि जोंहाबो निजा गाननाय जोमनाय दङ होननानै बयनिबो सिगाङाव जोङो सिनायथि होनो हायो आरोना बा गोग्गाना लानो हायो जोंहाबो मोनसे राव दं बा हारिमु दं बा मोनसे गाननाय जोमनाय निजा आसार खान्थि दं होननानै जोङो माने सिनायथि होनो हायो आरोना थिग बेबायदिनो जोंहा निजा माखासे गाननाय जोमनायनि उनाव अनगायैबो जोंहा निजा दामग्रा देग्रा आगजुफोर दंखायो जेरै हमनानै ला जेनेबा खाम जथा सिफुं सेर्जा जाबस्रिं थरखा बिदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोननिफ्रायनो सोलिबाय थानाय आबै आबौ मोना नो मा जोंनो फोरोंलांखानाय बिदिनो माखासे दामग्रा आगजुफोर दङ जायखौ लानानै जोङो माने रंजानो बा बाजानो हायो बा बे हारिखौबो सिनायथि होनो थाखाय जोंहा मोनसे फोरबो दंखायो। बे बागुरुम्बा होननाय बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय गोबां रोखोमनि बिदिनो मोसानाय दं जोंहा खुगा मेथाइ बिदिनो गोबांफोर दं आरोना जायखौ जोङो जोंनि मोनसे हारियाव बे थानाया जोबोर गोनांथार आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो बे बुहुमाव गावखौ सिनायथि होनो थाखाय थाखाय बिदिनो बागुरुम्बा मोसानाय बिदिनो गोबां मोसानानै जोङो गावखौ मोनसे हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरोना बर'हारि होननानै मानो होनब्ला बे बर' हारिखौ सिनायथि होनोब्ला जोंहा मोनसे निजा रावबो दंखायो जोंहा निजा गाननाय जोमनायबो दंखायो निजा दामग्रा देग्रा आगजुबो दंखायो जायखौ रावबो जोंनिफ्राय सेनानै लानो हाया आरोना बेखौ जों गासैबो मोनसे लोगो नांनानै जोंहा मोनसे मा जायो आसारखान्थि हारिमु बा मोनसे बे माबाखौ माने जोङो बुहुमाव माने सिनाय थि होनो हायो आरोना बेबायदिनो जोङो माने गावनि हारिखौ माने गोबां मानसिफोरनि सिगाङाव गोबां जाथिफोरनि सिगाङाव जोङो गुबुन गुबुन जाथिफोरनि सिगाङाव माने सिनाय थि होलायनो हायो आरोना थिग बेबायदिनो जोंहा बेजों लोगोसे गोबां आरो फिसा फिसौ नेम खान्थि आसार खान्थि जोंहा गोबां दंबावो आरोना बिदिनो थिग बैसागो मोसानायावबो जोंहा गोबां रोखोमनि बिदिनो गामि गामि मोसानानै माने बा गेदेरा माने उन्दैखौ बोर होनाय बा उन्दैया माने गेदेरफोरनिफ्राय बोर लानाय बा गेदेरफोरखौ सनमान होनाय बा खुलुमनाय बेफोरबायदि गोबां आसारखान्थि नेमखान्थि दङ जोंहा बिदिनो थिग खेराइ मोसानाय दौदिनि मोसानाय गथ' बुरखायनाय मेथाइ गोबां माने निजा आसार खान्थिफोर दंखायो आरोना नोंथां जायखौ जोङो बर' हारि होननानै जोङो बुहुमाव सिनायथि होनो हायो थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे गोबांफोर दंबावो जेरै हनानै नायोब्ला माने जानाय लोंनाय जोंहा माने गोदोनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि जोंहा जानाय लोंनाय आबै आबौफोरा जोंनो सिखायलांनाय एबा फोरोंलांनाय जाय माबे ओंखाम ओंख्रिखौ जों जानानैनो थांनानै दङ माने जोंनि थाखाय बे मोनसे जोबोद गोनांथार जेरै जोङो गोबां हमनानै ला जेरै बिदिनो जोंनि मुंदांखा ओंख्रिफोर होनोब्ला जेरै जों अमा अनलाजों दाउ थिग बेबायदिनो गोबां सबाय साम' गोबां गोखा गोखै जायफोर माने जोंनि बर' हारियाव गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बेफोरखौबो जों माने
औ
जानानै बा जोङो देखायनानै संना देखायनानै माने बुहुमाव माने जोंहाबो निजा माने जानाय लोंनाय जोंहा आंगो बेबायदि दंखायो होननानै सुबुंफोरनि सिगाङाव जोङो फोरमायनानै होनो हायो आर ना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो जोंहा निजा राव हारिमु आसार खान्थि माने निजा गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बिदिनो गोबां माने बेफोरखौ लानानैसो मोनसे हारिमु जायो नालाय जोङो थिग बेदिनो जोङो बुहुमाव माने हारिखौ मोनसे सिनायथि होनो हायो आरो ना औ नोंथाङाबो बेफोरनि सोमोनदै एसे माबाफोर सुंद'यै फोरमायनो सानदों नामा नोंथां
औ नोंथां जोङो नोंथाङानो बुंलांखाबाय ओ जेरैहाय जों जोंनि हारिमु एबा मोनसे हारिनि हारिमु होननानै बुङोब्ला बेयाव थायो बे हारिनि गाननाय जोमनाय राव आसार खानथि माखासे दोरोङारि बिथिंफोर जेरैहाय गान खन मेथाइ रोजाबनाय मोसानाय आरो गोबां बिदिनो धोरोम बेफोर ओ जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ मोनफा मोनफा जाय हारिया गावबा गाव ओ मोनफा मोनफा आसार खानथि नेमफोर आरो बेजों लोगोसे गाननाय जोमनाय राव हारिमु दङ बेफोरबायदि हारि खौ जोङो जौ जौगानाय हारि होननानैबो बुंनो हागोन बेखौ आं सानहरो आरो मानो होनोब्ला नों मोनसे जौगासारनाय हारियावसो बैफोरबायदि आसार आरिमु आरो गाननाय जोमनाय गासैबो ओ बिथिङानो नुजा नुजायो ओज जोङो जोंनि हारि एबा बर' हारिनि सोमोन्दै हारिमुनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोंनि हारिहा मोनसे आंगो राव दं ओ बिमानि राव दं आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओ बे रावा जोंहा दा आथिखालाव ओ सरखारि राव एबा दाइनथि सिदुलाव ओइड सिदुलाव सोजाबाय। ओ बिनि अनगायैबो जोंहा दङ माखासे दोरोङारि ओंख्रि गाननाय जोमनाय जाय गाननाय जोमनाय जेरैहाय जोंनि बर' हारिनि गाहाय एबा गुबै गाननाय जोमनायानो जाहैबाय दखना। रेगे रेगां फास्रा। उम आरो इन्दिनि इन्दि खुन्दुंजों बानायनाय एबा एम्फौनिफ्राय दिरुनन्नाय खुन्दुंफोरजों बानायनाय माखासे जि जोम गामसा बेफोरनो आरो आर'नाइ। जायखौ जोंनि बर' बिमाया गोदो गोदाहाय बर' बिमा एबा आइजो माहारिया बर' आइजोफोरा माने गोदो गोदाय गावनो खुन्दुं दिरुननानै एबा बेफोर खुन्दुंखौ गावनो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय बिफांनि बिलाइ बिबार रोदा बिगुर बिफोर बायदिनिफ्राय ओ माखासे आदबजोंहाय बैफोरबायदि खुन्दुं गावसोरनो दिरुननाय खुन्दुङाव गाबहोयोमोन होननानै मिथिनो मोनबोदों। ओ बिजों लोगोसे बिसो ओ बिसोरो एब बा जोंनि बर' हारिनि आइजो माहारिफ्रा गोदो गोदायो मा खालामो जोंनि आ ओ दख'नाखौ मोनसे समायना महर होनो थाखाय गावसोर इसानसालियाव आखाइजों जि दानाय समाव जेब्ला गोजौ साजों ओ जोमै बि ओ जोमैया बिरो एबा जोमैनि खारनाय महरखौ नुयो अब्ला बिसोरो जैखौ जोमैनि महरखौ बै जियाव द खनायाव एबा जोमग्रा आर'नाइ फास्रा फास्रा बेफोरबायदियाव एरखाङोमोन होननानै खोनानो मोनदों बेजों लोगोसे मिथिंगायाव मोननाय एबा नुनाय जिब जुनार जेरै दाउ सिन दाउला बिफां लाइफां बिबार फिथाइ बैफोरबायदिखौबो खाङोमोन ओ नाथाय जों दा नुनो मोनो जोंनि हारिया याबो ओ माखासे बिथिङाव जौगाबोबाय जोंनि हारिमुवा जेन'बा जोङो दख'ना इसालियाव दानाय दख'ना बैफोरबायदियाव माखा जो गोबाङानो जोंहा सम लायो। जों गोबां सम लानायखौ नुनो मोनो। नाथाय दा मिथ ओ आबहावाजों बोथोरजों लोगोसे आरो समजों लोगोसे खारफानानै माखासे बैफोरबायदि इसानसालिखौ इसानफोरखौ एबा थाद जि दाग्रा थारफोरखौ आइजें आयलाफोरखौ आगजुफोरखौ ओ माखासे गोनोखो मुगा एबा गोनोखो आरोव बाहायनानै एसे ओ जानाखि टाइम एबा सम लायोमोन बै समखौ एसे गुसुं खालामनो हानाय बायदि खालामनानै आजिखालि ओ उइभं एबा जि दाग्रा मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ इन्डास्ट्रि बायदि खुलिनानै लानो हाबाय। जेराव जों गोबां ओ जि जोमफोरखौनो दसे समनि गेजेरावनो मोननो हायो। नाथाय आं सानो आरो जोंनि हारिमुनि बै फोरबायदि आखाइजों दानाय आखाइजों गाबहोनाय हारसिङैनो बैफोरबायदि जोंनि हारिमुआव दासिमबो सोलिबोयो नाथाय गोबाङानो खम जाबाय बैफोरबायदि गाननाय जोमनाय आखाइजों बानायनाय गाननाय जोमनाय जोंनि हारिमुनि जि जोमफोरा बांसिन ओ मा होनगोन बेखौ बेसेन गोनां होननानै नुहुरो आरो आं मानो होनोब्ला बेफोरो बेफोराव गोबां रोखोमनि जोंनि मेगनजों नुनाय। गावनि आखाइजों गावनि गोसोखांथिजों बानायनाय बेफोरबायदिखौ नुहुरो बेनि अनगायैबो जोंहा धोरोम आसार खान्थि बेफोरो जाहैबाय जोंनि ओ बर' हारिनि गाहाय धोरोम होमबा बाथौ नाथाय आथिखालाव जोङो जायखौ मोजां मोनो जोङो धोरोमनि सायाव जेबो बुंनो हाया माने गावबाागाव फोथायनायनि सायाव बे धोरोमखौबो लाखिनांगौ जायो। थेवब्लाबो माखासे एबा जोंनि बर' हारिनि ओ बांसिननि बांसिन नङाबाबो खावसेयानो जोङो दासिमबो जोंनि गोदो गोदाय। सोलिबोबाय थानाय बाथौ धोरोमखौ सोलिबोनायखौ नुबोदों आरो इयुनावबो ओ बे बिसोरनो बे धोरोमखौ फोथांनानै लाखिगोन होननानै आसा खालामो जाय जोंनि हारिनि हारिमुखौ अरायबो गोजोर लाखिगोन नाथाय माने बैफोरबायाददि धोरोम जेनेबा ख्रिस्टियान हिन्दु गासिबो धोरोमानो एखे एखे होननानै आं सानहरो आरो नुहुरो माने गावबाागाव फोथायनायजों गावबाागाव साननाय हनाया गासिनियाबो एखे जाया गोरोबा
औ औ।
बेनि अनगायैबो जोंनि हारिमुआव आरो गोबां दंबावो। बिदिनो राव थुनलाइ बेफोरबायदियाबो जोंङो गोबां रोखोम रोखोमनि लिरगिरिफोर ओंखारबाय जाय बिजाब महर होनानै बेफोरबायदि जोंनि हारिनि हारिमुनि सोमोन्दै लिरनानै गालांनाय दंङो बे फोरखौबो जोंङो इयुन जोलैफोरखौ फरायनानै एबा फरायनो थाखाय थुलुंगा होयोबा मोजां जागोन होननानै आं सा सानो आरो जोंनि हारिमुखौ जाहाथे गोजौ थाखोआव लांनो हायो। मानो होनोब्ला जोंहा बेफोरबायदि बिजाबखौ गोबां मिडियाम बिजोंङाव बरनबाय जेरै बर'निफ्राय इंराजि इंराजिनि एसामिस बांला बेफोर गोबां बिथिंङावनो दिहुननो खौ नुनो मोनदों आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै नोंथां। जोंहा दा समाबो जाबाय नोंङो समाबो बारा गोबाव थि नोंथां माने